खोनादो नोंथां
नोंथांजों मोनसे माबा आइदिया लानोमोन माने
मा?
औ इदिनो आजिखालि जुगाथ' नायदिरदों जेनेबा बाहाय बिगियाना जा माबा माबा जालांबाय देरलांबाय
औ
बे ना
औ
मानि आजिखालि जुगावथ' बाहायबायगानो जा देरलांबाय जेनेबानो गासिबो दंजोबो बे स्कुल दं गासिबो गामिफोरावबो दं टाउनफोराव दं गासिबो दंजोबो। उनाव बेखौनो एसे नोंथांनिफ्राय आजिखालि जुगाव बाहाय बिगियाना मानि थाखाय मान बिनि मोजां गाज्रि खिन्थानो हागोनबा?
ओ आंथ' बिदिखौ बारा मिथिया नोंथां एसे फोरमायनो हागोन नामा नोङो नों फोरमायग्रोनो गोबा साबसिन जागौमोन नोंथां।
मानि नाय बाहाय बिगियाना जेनेबा मोजांबो दं जेनेबा आजिखालि जुगाव नाय आगोलावथ' माबा लेम्पफोर दंमोन ना होमबा लेम्प बै माबादों केर'सिनजों लेम्प बानायोमोन ना आगो आगोलाव आजिखालि नायदो लाइट दं फेन दं जोंनि मानि खस्थ'खौ खम खालामबाय आगोलनिफ्राय।
औ
उनाव जेनेबा जों दा बानदों लायरखयगासिनो दं फन मबाइलबो दं आगोलाव दि बिदि गैयामोन ना मबाइल सबाइल जों थांथारनांगौमोन बेलेग नि न'आव माबाफोर रायलायनोबा आजिखालि जुगाव मबाइलजोंंनो जों बे जगानिफ्राय बेलेग जायगायाव फन हरनो हागोन जेनेबा जों मबाइलल' नाङा जेनेबा बेलेग बेलेग बुस्थु दं। जेनेबा जों आजिखालि स्कुलफोरावबो नुलाबायबाय जों डिजिटेल लार्निं होननाय मेलला मेलला बुस्थु दं। एसे बिनि बारै मे बांदो एसे मोजां गाज्रि खिन्थानो हागोनबा? मानि थाखाय मोजां मा टाइमाव मोजां नङा
औ ओरैनोथ' जोङो सिगां समाव जोङो केरासिन सोनानै जों लेम बाहायोमोन नङा होमबा औ आरो गेसफ्रावबो लेमप सोना माबा केरासिम सोनानै जों बाहाय गोदोनि दिनाव बेमार आजारफ्राबो बारा बिदि गैयामोन आरोना। आरो स्कुल स्कुल होनोब्लाथ' जोङो दाथ' गोदान गोदान गोदान स्कुल खुलियो सरकारि सरकारि स्कुलनि अनगायैबो गुबुन गुबुन प्राइभेट स्कुलफोर दङ नङा होमबा ओ आंनि आंनिबाथ' जोङो प्राइभेट स्कु स्कुल होनबा जोङो एसे आंनि आंनि मोनदांथियाव आरो प्राइभेट स्कुल होनबथाय आं बारा मोजां मोना मानो होनब्ला जोङो सरकारि सरखारनिफ्राय फैनाय जोङो स्कुलखौ फोथैनो गोनां जायो। बिदिनो खायफा खायफा गामियाव जोङो फोथैनोबो गोनां जाबाय मानो मानो होनोब्ला जोङो सरकारि स्कुलाव गथ'फोरखौ सोआ मोजां फोरोंनाय जाया मोजां। माबा खालामा होननानै। ओ जोङो बिदिनो सरकारि स्कुल सरकारि स्कुलखौ नागारनानैब्लाबो प्राइभेट स्कुलाव हरनांगौ हरो। आरो जोङो बे ओ गोरों गोरा इदिनो थोनि सुबुंफोरा मा प्राइभेटफ्राव सोबा बैयो गैजायै जानो गैजायैफ्राबो खस्थ' खालामनानैबाबो सोनांगौ जायो। बैफोरजों ओइसोरजों खारफालांनो थाखाय आरो आंनि मोनदांनायाव गामिनि स्कुल गारनानै गुबुनाव गुबुन माने बिदि क्लास वान क्लास टु प्लासट्रिकफोरखौ जोङो एसे प्राइभेट स्कुलाव सोनाया जों मोजां मोजां जाया आंनि मोन्दांथियाव आरो ना।
उम।
आरो जों आरो नोंथां बुंदोंना ओ लाइट सलार बे सलारफोरखौ जोङो गोदो गोदो बेटारि होननानै बुङोमोन मोनसे बेटारिजों आं नुनो मोनबोदों आरो बेटारि जों बानायोमोन खोमा औ आरो गोदोनियाव थ' बिदि कारेन्टआ खमसैमोनना गोदो खम दासो आरो एम्पिटार होनदों एम्पिटाराबो गोदोनि दिनाव गैयामोन बांसिनानो।
उम।
ओ आरो आं नुनो मोनदों जेनबा जोंनावनो दङ हिसाबै ओ गोबोरखिजों बानायनाय लाइट
औ।
नोंथाङा मिथिगौ ना?
अ।
गोबोरखिजोंबो बानायोमोनलाय जोंहोयोमोन आरो गोबोरखिजों। आं बेखौ नुनो मोनदों आरो।
होमबालाय आं एसे फोरमायबावनोसै आरोबाव। जेनेबा आजिखालि जुगावथ' नै गासिनबोथ' आखाइयाव मबाइल दंजोबो। बिनि आरो आं मोजां गाज्रिखौ खिन्थानोसै माने जेनेबा आखाइयाव मोन म-जेनेबा बेसिबां मबाइल लागोन नोंनि मेगना गाज्रि जागोन। नोंनि मेन्टेलस सो जेसेबांसिम बारायगोन नोंनि माबा माथाफोराबो बांद्राय खामानि होनायङा। आनाव नों उनाव जेनेबा आगोल आगोलनिफोरखौ नायदो नों मानसिफोरखौ। हे-हेला हेलाबाथाइ बांद्राय मबाइल गैलामोन हेलाबाद बिसिनि मेगनफोरखौ नाय बा थाय गाज्रि जाला याबोन आजिखालि जुगावनो गासिबो गासिबो मानसिफ्रा बांसिनानो फिफ्टि पारसेन्टनो ससमा गानो मानो थाखाय बांसिन बांसिन प्रबिबिलिटिया जाबाय बांसिन मबाइल नायनाय लेपटप नायनाय जिफोरनि थाखायनो बांसिन गारजि जादों बे मोनसे माने गाज्रि बुस्थु बेखौ खम खालामनांगोन। आजिखालि नाव नों मोजां एदभान्टेजखौ नायबाथाय नों मबाइलजों मेर्ला बुस्थु सोलोंनो सोलोंनो मोनो खोनादों ना? जों मबाइलजोंनो मेरला बुस्थु सोलोंनो मोनो। आजिखालि माने हाथा साथाबो बायनो बायलाय नांलाया नों मबाइलावनो ला गासिबो नागिरजोबनो हागोन। बेनि थाखायनो मोजां मोजां माने बाहाय बिगियाना माबा जागासिनो देरलांगासिनो दं जेनबा
औ औ।
एसे फोरमायनो हाबावगोन नों माबाफोर आजिखालि जुगाव मानो नांगौ अ होनदे। मानि एसे फोरमायनो हाबावगोन बाय' बिगियाननि बारैनो।
ओ जोङोथ' ओरैनो मबाइल होनोब्ला मबाइला मोजां मोजां खामानि मावब्ला मोजां जायो आरो गाज्रि खामानि मावब्ला जों गारज्रियाव ओ थाङो ओ ओ मबाइला जोंनि थाख ओ मानो मोजां होनबा गोजाननि मानसिफोरजों जोङो ओ गोनो रायलाय रायलायहरनो हायो मोजां गाज्रि बिदि बिदिनो नांगौ नांगौखौ रायलायहरनो हायो बिनि थाखाय मोजां आरो गोदो जोङो मबाइल गैयै समाव जोङो लाइजाम लाइजाम होयोमोन। लाइजाम होनोमोन ना बे लाइजामखौसो जोङो पष्ट पष्ट अफिसाव हरनांगौ जायोमोन आरो ओ ओ नोंनि बाथ्राखौ बैबा बै सासे मानसिनो मिथिहोनो थाखाय जोङो फ लाइजाम लिरनानै पस्टाफिसाव सोहरनाय जायोमोन आरो बेनो गोबाव सम लायोमोन आरो बिनो दाथ' जोङो मबाइल मबाइलजों जोङो ओय दानो सोरखौबा इमारजेनसि नांगौब्लाथाय जोङो फन हरनानै ओ‌ मिथिहोनो हायो आरो लेंंहरनो हायो बेबायदि आरो। आरो गाज्रिया जाहैबाय जोङो मबाइलजों ओ बिदिनो रायलायनानै बिदिनो सेंग्रा सिख्लाफ्रा जेनेबा रायलायनानै ओ खारलांनाय बेफोरखौ खोनायो औ आरो जोङो दा थ' मबाइलाव अनेक गेम दङ गेमजों सोरबा सोरबा गेमनि थाखायनो फाग्ला फाग्लि जायो औ। आरो ओ बिदिनो न'नि बाथ्रा खोमा लायै जायो गेम गेलेनानै। औ बिनि थाखाय जोंनिया गाज्रि आरो मबाइला।
उम मोजांबो दंना जेनेबा जों मबाइलजोंनो रां खामिनो हागोन जों जेनेबा फ्रि टाइमाव बिदिबो दं।
औ औ मोजांजों बाहायोबा मोजां जागोन आरो गाज्रिजों बाहायोब्ला गाज्रि जालांगोन आरो।
उम। आं नोंथांनो एसे फोरमायवानोसै आरो माबा
औ।
बाय' बिगियाननि बारे जेनेबा आजिखालि जुगावथ' टेक्नलजिल' नङा जेनेबा नों टेक्नलजिखौ आरो आपदेट खालामबावबाय नोंथाङाथ' माबाखौ खोनाखादों ए आइ होननाय?
औ।
ए आइ जोंनो आजिखालि मेर्ला मा रां खामायनो हायो जों ए आइ खौ जों मारै बानायदों बेखौबो टेक्न'लजिजोंसो बानायदोंना बाहाय बिगियानजोंसो बानायदों बेखौबोथ'। जों बेखौनो मारै बारायलांदों एदिनो जों गासिबो फरायनो हायो गासिखौबो। बिदि बुस्थु माने ए आइ ए आइल' नङा जों जेनेबा बाहाय बिगियान जों जोंदि न'आव माबा ओं
न' न'ल' नङा इन्डास्ट्रिफोराव माबाफोराव नाय फेक्ट्रिफोराव नाय गासैबो बाहाय बिगियान जों जेनेबा गारि मथ'र फोराबोथ' बाय बिगियजोंसो बानायदों। बे गैयाबानो जों थांनो हाया बेलेग जायगायाव आजिखालिनिथ' मोसौ बलद फोर बान्दाय थाला बायलाना थेलाफोर बान्दाय थाला बायला नों जेनेबा दसे लामा थांनोनो माबा गारि लानांगोन ओइ ससे लामा थांनानै गारि एसे माबा सोरनाबा इमारजेन्सि लाबायनो सोरबा सोरनाबा बेराम बे माबा लोमजाबायनो सोरनावबा होमबा जों बे-बे-बेखौसो जों बाहाय बिगियानजोंसो बानदों ना गारि मथरफोरखौथ'।
औ।
बेखौनो माने नांगौ बेनि थाखाय एसे मोजां बेलेक बेलेक बेलेग बेलेगफोराव मोजां दं।
औ।
नोंथाङा एसे फोरमायनो हाबावगोन माबाफोर मिथिगौबा एसे एनैसै।
जोङो गारि गारि मथर होनबा गारि मथराबोथ' जोङो ओ‌ फारसेथिं मोजां आरो फारसेथिं गाज्रि मानो होनोब्ला जोङो गारि मथर बांद्राय खारनायनि जाहोनावबो जोंनि आफ हौवाया गुबुंले जानो हमो
अ उम पेट्रल पेट्रल डिजेल
औ बिनि उखुन्दैफोरजों जोंनि बारहावाया आबहावाया गाज्रि जानो हमदों फारसेथिं जोङो बेबायदिनि जाहोनावनो जोङो बांसिन दा थ' अखा बेफोरबायदि हानाया एसे खम जालाां ह बेफोरखौ नु आरो बांसिन जों जोङो एक्सिडेन्ट जानायफोरखौ नुनो मोन्दों
हबा होमबालाय जुदि जों बिदि पेट्रल गारि पेट्रलनि जेनेबा डिजेलनि गारि इउस खालामबा जों मा इउस खालामनांगोन मालाय माबथ' बेलेग जायगायाव थांनो थाखायथ' मा माबाथ' लानांगोन ना
औ नम बिदि बिदि एभेलेबेल बिदि गारि मथर जानायनि थाखाय बिदि जादों आरो जाहाथे जों बे गारि मथरखौ बांद्राय बाहायालासिनो एसे खमै बाहायोब्ला जोंनि आबहावायाबो मोजां थागोन
जों जुदि कारट कारेन्टनि मटर गारि सालायबलाय मा जागोन
जोङो कारेन्टजों मटर गारि सालायोब्ला बांसिनानो आं सानो आरो मोजां जानाय नङा होननानै आरो जोङो बेारि बेटारिजों सालायबा साबसिन जाबाय आरो
उ
औ औ बिदिब्ला होमबा नोंथां आङो
अ
दोनथ'नोसै नामा
औ
औ